हेलौ औ नोंथां मा खालामदों औ मा खालामदो अ मा नोंथाङालाय
आङो बिदिनो जानाय लोंनायनि जगार लादो
औ नोंथाङा न'फोराव बोरमाफोर फियो नामा खैथाासो दों ओरैनो बोरमाया नोंसाना
बोरमाया बोरमा बिमाया माब्रै
ओमफ्राय
ओमफाय फिसाफोरा मासेनिया माथाम मासेनिया मानै मासेनिया मासे
ओमफ्राय बोरमा खासिनो ना गैया
बोरमा खासिया बानायथ'वाखै
बानायगोन
एबार बानायगोन एबारनिया दामब्रा माबा गोजाना फान्था गोजा बोरमाया
मोजां मोजां होनबा
नोंथाङा जेनेबा बोरमा फिसिनायनि मुलाम्फाखौ माबोरै जेनेबा माबोरै सानो बोरमा फैबा मुलाम्फा जायोना ना जाया
बोरा बोरमा फिबा मुलाम्फा जायो मानो होनोबा जों बोरमानो ओ दरग होबानो माबायो नालाय ओ एख' बायना होनाङा मानाङा जों गांसोजोंनो फेदेरो नालाय ओंखायनो लाब जायो आरो मानो होनबा मानसिया एसे खस्थ' जायो आरो आदार रोगाना होनायाव दंफां बिलाइ माबा बिलाइ हाननानै होनांगौ
उम
आखाइ खरसा थाङा बेनिफ्राय आरो मानसिया बो थ्रिदबाय थानांगौ होनबानो बोरमाया मोजां जायो आरो जेनेबा सरखारनि दानाफोर होयोबा जुदि बिदि जेनेबा बै हाथायफोराव दाना ओंखारा होमबा बेफोरफोरखौ बायना होयोबा मोजांसिन जायो थेवबो आं बाय बायना होआ आरो
गांसोजों नोंसनिया जायगाया एसे दंफां लाइफां गोनांखाार नङा होमबा
औ दंफां लाइफां दं आंनावथ' मेरला दंफां लाइफां दं
बेफोरनि बिलाइफोरखौनो होयो आरो ना
अ थाइजौ बिलाइ खोरदै बिलाइ जिया बिलाइफोरखौनो जायोना इसोरो
उम उम ओम ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा मुला बोरमानि बोरमाखौ इदि फिनानै जेनेबा नोंथाङा थ' मुलाम्फा मोननो हा हाबाय खोमा दिनिया लागै ना
मुलाम्फा दङ हाबाय माने उम बोरमा खासिखो ओरैनो देग्लाय बानायाखै आरो बोरमा खासिनो बिराद आदार नांगौना
उम उम
मानो होनबा साबफा खालामबासो साबफा जायो मेजेम जायो मानो होनबा बोरमा खासियावनो नोङो आद हाजार गाहाम मोनो मासेयाव न' हाजार गाहाम मोनो नों मोजां साफा खामनो हायोबा
उम नोंथाङा होमबा बारा माबा नाय नायबाय थानो सोलाबा होमबाना
नायबाय थानो सोलाबानो दे जेनेबा आं न'खरनिबो खामानि मावनांगौ नालाय आं न'आव हा सिं नालाय ओ खेथिबो मावो ओमफफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो सङो एनिफ्राय आरो बेफारबो होयो आं मानो होनोबा आं खोमाम नायबाय थानो सोलाबा गथ'फोर सानै दं गथ'फोरा आरो इदिनो गोसो जाबा नायो गोसो गैयाबा नाया इदिनो थिनबा नायबाय।
उम उम उम ओमफ्राय नोंथाङा जेनबा इम बोरमाखो देग्लाय खासि खामनो सानदो नोङा ओनबा? ओमफ्राय खासि खामबा नोंथाङा ओरैनो कैथासो खामो गासै खासिखो?
दा फान्था गोजा नालाय गासिखौबो खालामजोबनोबो हागौ जेनेबा बिमा मासे माथाम मासेनिया मानै मासेनिया मासेना माथाम, माब्रै, माबा, सयता जायो आरो जेनेबा मासे खरसफोर दिहुननानै मासेफोर दोननानै
उम
फाननानै माबबाखो फाननो हायो आरो। माबानो खालामनो हागोन आरो
उम ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा बोरमा खासि खालामबा नोंथाङा ओ डाक्टरफोरखो लिंहरोना ना जेनेबा बिदिनो गामिफोराव थायोना खासि खामग्रा बेफोरबायदिखो लिंहरो डाक्टर लिंबा मोजांसिन जागोन मानोना
हानानै दिहुनलाना जिनिसखो हानानै दिहुना नालाय ओमफाय सेबनानै मेचिनजो सेबनानैसो बानायो नालाय दानिया।
उम ओमफाय नोंथाङा बो
फोरजो सेबो आरो
उ? म नोंथाङा ओमफ्राय बोरमा बेदर जानो सुखुयोना सुखुआ
बोरमा बेदरखौ जायो आं जानाया। होमबाबो बांद्राय जानो हाया आरो जेनेबा सेन मोनो आं। सेन दं नालाय जेनेबा जाबाय थानो हाया ओरैनो बो थिसे खिनिखो जानो हायो।
माने मोजां सङाबा इदिनो मोनामो जेनेबा मस्ला मस्लि नांगोना बया।
उम
उम ओमफाय नोंथाङा जेनेबा बोरमाखो लानानै नोङो मुलाम्फाथ' मोननो हाखाबाय सिगांनिफ्रायनो नोंसा कै बोसोरसो जाखो ओरैनो बोरमाखौ लानानै?
बोरमा लानानै आङो जाबाय बा आद बोसोरसो जाबाय आरो
नोंथाङा ओमबा जेनेबा आद बोसोराव जेनबा बुरजा बुरजा बया बुरजा बुरजा लायो नामा जेनबा ओरैनो कम कम लायो जेनेबा? बोरमाखो उम
लायो लानायालाय बुरजायैनो जेनेबा बिमा बानायो आरो माब्रै माबा गाहाम
औ ओमफ्राय इनिफ्राय खमबो लायाखै बुरजाबो लायाखै आरोना?
ओहो बुरजा लायोबा जुदि खस्थ'आ बारा न' लुनांगौ।
ओमफ्राय फोरालाय ओमफ्राय नोंथाङा उम बोरमाखो जेनेबा इदिनोथ' फिसिबाय दंफां लाइफांनि बिलाइबो होबाय बेनिफ्राय नोंथाङा मालाबा सानफेरा नामा जेनबा बोरमाखौ माबा मोनसे जेनबा साबसिन मोजांसिन जागोन जेरै नों दय होदो दाना साना बेफोरबायदिखौ होयो होबा मोजांसिन जागोन ओमफ्राय नोंथाङा होनो सानो नामा मालाबा?
मालाबा माने दानाफोरजोंबो मोजां जायाना आङो थारमाने माइरं बेफारि नालाय सेलाराव माइरं खो होयोबा मेचिनाव होयोबा जुदि सेेलार गुन्दै होयोबा इ दानानिख्रुइ बांसिन लाबसिन जायो आरो मानो होनबा अमा फ्राबो बिराद मोजां जायो ऐ जेनेबा बै माइखो जुजाया थाङो ओमफफ्राय माइरंखौल' खुवा होमबा बे खुनायनि गुन्दैखौ होयोबा जुदि बिराद मोजां जायो आरो
उम नोंथाङा मिथिगौ होमबाना बेफोरबायदि माबाफोरफोरखौ
अ
औ ओमफ्राय नोंथाङा जे न'आवनो गासिबो खामानिखौ मावो नोंथाङा इफोरबायदि सानो जे जेनेबा नोंथाङा न'खरनि खामानिखौ गासिबो मावजोबनो हायो न'खरखखौ माबोरै सामलायनो हादों जेनेबा
जेनेबा आं जानाया बुरजा गैया नालाय गथ' सानैल' जेनेबा जों बोथिनैल' जायो माब्लाबा बोथिथाम जायो गथ' गथ'फोरा उखैबा आं संखाना गालाङो फुङावनो दानियाथ' बारा एसे खस्थ' खालामनांलाना गेस थायो
उम‌‌ उम
गेसाव संबानो दसेनो संना गालांबानो गथ'फोरा गावबा गाव खुना जायो आरो
उम
होनबा ओंख्रिल' संनाोननांगौ ओंखामल' संना दोननांगौ होनबानो गथ'फोरा जायो आं फुङावनो न' सिथ्ला सिब्बाय ओंखाम संबाय अमा आदारा होबाय ओंखामखौ मोनोबा जुदि इसे जानानै थांबाय फ्राय उनाव उनफोराव आरो गथ'फोरा मालाय गावबा गाव गोसो बायदि खुना जाबाय
उम
बिदि जायो आरो
नोंथाङाथ' नोंथांङाथ' दानि आरो अमानि बाथ्रा बुंदों नोंथांङा होमबा अमाबो फिबावो नामा
अमा फिसियो आङो दा अमाखौ फिनानैनो जेनेबा अमा जेनेबा गामिफोराव अमा एन्जयफ्रा अमा गलार लुनानै होनानै अमा रानो आरो अमा राननायखौ आंबो मोननाय जादों आंबो मोननायखौ आं आंबो माब्रै मोनदो दा बेखौनो फिदो आरो आं
उम ओमफ्राय नोंथाङा अमाखौबो बिदिनो सामलायनो हादों नोंथाङा माइरंनि बाथ्रा बुंदोंमोन दै नोंथाङा होमबा माइरंफोरनिबो बिजनेस मावो हमबा नों
माइरंबो बिजनेस मावो
नोंथाङा होमबा बि माइरं बिजनेस जेनेबा गुन्दैखौ दौनानै जिब जुनारफोरखौ फिसिगासिनो नङा होमबा ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा इमान बुरजा बिजनेस बोरमानिबो अमानिबो
न'खरनिबो आरो माइरंनिबो बोरै नों नोंथाङा बोरै टाइम मेनेजमेन्ट खालामनो हायो
मानो होनोबा आं अमानोबो आदारखौ होफ्लेबाय थाया मानो होनोबा आंबो थिनैल' होयो हेल'
हेलौ
अ अ ओमफ्राय थारमाने आङो बोथिननैल' होयो नालाय
उम
बोथिनै होनायाव नोङो फुंनि खामानि जोब बानो नोङो बेनोबो आदारखौ होबाय जानो होखांनायनि होखांनानै आङो बेफाराव थांखाबाय जानानै बेपाराव थांनानै ओमफ्राय फैयो आरो आं माबा दुथा एथाफोराव फैयो एथाफोराव फैनानै ओंखामाथ' संखानाय थायो नालाय।
उम।
ओ इनिफ्राय आरो जा-जाबाय ओंखामा जाखांनायनि उनाव थिनथासोबा जाबा सार-तिन थासोआव आदारा होबाय हरसेया थाबाय आरो। ओमफाय गाबोन फुङावसो होलायसिगोन बिदि आरो। अ बोथिनैल' होयो आं।
उम लांफायो होमबा नोंथांनि खामानिया सिगांनिफ्रायनो मावबाय नालाय।
अ
उम ओमफ्राय नोंथाङा जि इमा खस्थ खस्थ' खालामनानै ओ मा सानो जेनेबा नोंथाङा नोंथांनि बेदि खस्थ' खालामनायखौ सानसे समाव जाफुंनाय मोनगोन बेफोर बायदि नोंथाङा थांखि दोंना गैया?
आं बिदि जाफुं जा खुंनायाव मोनगोन साननानैथ' आं दिनैहाय खस्थ'खौ खालामदो मानो होनबा गथ'-गथायनि थाखायसो खस्थ' खालामाखै होनबा गथ'खौ आं सासेखो बि ए फाइनाल होहोबाय सासेखौ पि अ पास जाहोबाय। मानो होमबा खस्थ' खालामाबाथ' फैसाया फैया नालाय आं ओंखायनो गथ'-गथ' गथायनो थाखायसो आं खस्थ' खालामदो इयुनाव मोजां जाथो होननानैसो। जेनबा गथ'फोरा आंखो इयुनाव आलो-आलो जेनेबा ओ खस्थ'निफ्राय खारग'योबा जुदि जाहोगोन साननानैसो आं दा दिनैहाय
उम। ओमफ्राय उम उम नोंथाङा जेनेबा मा सानबावो नोंथांनि नोंथांनि जेन-जेनबा बिदिनो नोंथांनि जिउ जारिमिनखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि जिउ जारिमिाव जेनेबा खुसि दों ना ना दुखुयै दोङो ना नोङो जेखिबो दङ' जेनेबा सुखु- दुखु गासैखौबो बजबना दोङो?
आं दा दिनैहाय खस्थ'खौबो भुगिजोबबोयो जेनेबा आङो दि दुखु-सुखुखौबो दानगारनो हायो मानो होनबा दिनैहाय आंहा फिसायबो गैला नालाय दिनैहाय आं सोबखोबो दानगारनानै आं दिनैहाय खस्थ' खालामनानै गथ' खोल' मोजां जाथो गियान सोरजिनो हाथो होननानै दिनैहाय आङो खस्थ' खालामनानै फोरोंनाय जादो जेनेबा सुखुयैनो थायो आं दा। सुखुयैनो आङो आलो गोजोन मावनानै मोनजाबाय थाथों बिदिल' आरो आंनिया।
उम।
आं खामानि मावबाय दं।
दे ओमबा दे लाखिथ'।